खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
माबोरै दं?
अ थिगैनो दङ नोंथां
मोजांयैनोना
औ मोजाङै दंथ'यो
ओ नोंथांनिसिम बे कल हरनायनि ओ गुबै जाहोनानो जाद दों नोंथांजों आङो आ माखासे गोदान बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथांजों दसे सम सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन दे सावरायजागोन
दा जोङो ओ जोंनि दा जाखिनि सोलिबाय थानाय सम जोंनि दा सानफ्रोमबोनि जिउ बेनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नों थांजों
अ थिखआनो दङ' नोंथां सावरायजागोन
दा नोंथाङा दा बे समावहाय ओ नोंथाङा ओरैनो माबाफोर मावबाय दं नामा?
अ मावनायाथ' ओ ओरैनो न'नि खामानि। ओ हमना लााबाय ऐ से एनै आबाद मावनाय ए खामानि न'नि न'खरनि ऐ सोद्रोमा जि आबाद मावनायाव मुखुब जानानै दं बे जों एसे हेफाजाब होनाय बेफोरबायदिनो खामानि मावबाय दङ। बेनिफ्राय बिदिनो गोबां रोखोमनि खामानिफोर माव मावो। मावबाय दङ बिदिनो सोलिगासिनो। नो दं आरो औ
आदसा थिगानो दं नोंथां दा बे फोरजों लोगोसे नों नोंथाङा ओ माबाफोर गोदोर थांखि लादों नामा?
थांखि होनना बुङोब्लाथ' ओरैनो ओरै जेबो थांखि गैया। ओयै ओरैनो फरायनाय
औ नोंथां औ
फरायनाय मेथाइ रोजाबनाय बेफोरबायदि आरो औ
आदसा नोंथां नोंथाङा दा नोंनि सानफ्रोमनि लाइफ नों मा खालामनानै बांसिन मोजां मोन
औ आङो आंनि दैलि जिउनि बांसिन मोजां मोननायानो जाहैबाय ए मेथाइ खोनासंनानै मोजां मोननाय आरो मेथाइ रोजाबनाय
औ नोंथां थारैनो जोबोद मोजां नोंथाङाबो सल' रोजाबनो रोंगौ ना?
औ औ औ एसे एनै हायो औ औ औ बेनिफ्राय औ
नोंथाङा माब्लाबाफोर समावहाय ओ मेथाइ रोजाबनोबा ओ मेथाइ खननानै सोरनोबा खोनासंनो खोनासंहोनो सुबिदा मोनोब्ला नोंथाङा सुबिदाखौ लागोन नामा?
औ लागोन नोंथांमोननानै लाया जानो जुदि औ औ जुदि रोजाबनांगौ जायोब्ला रोजाबगोन बेफोरबायदि आरो औ बेनिफ्राय औ औ ओमफ्राय नोंथांनिसिमबो आं ओम मोनैसो सोंलु खालामनि ओं थांनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंथाङा ओरैनो मा मा हाबा मावो?
दा बे समावथ' आङो सासे फरायसासो जाहैबाय नालाय दा दा फरायनायजों लोगोसे ओ माखासे बाहेरा खामानि मावफालाङोबो नायग ओ सुबिदाफ खौ नागिरो
औ औ मोजां
दा ओ जोंनि जिखिनि सामफ्रोमबोनि आ खामानि
औ खामानि औ न'खरनि खामानि
आ न'खराव न'खरनि बिमाजों बा बिफाजों माबा मोनसे हेफाजाब होनो हानाय
खालाबानाय औ नंगौ
खिनियानो सोलिगासिनो दं।
औ औ मोजां मोजाङानो बेनिफ फ्राय ओ जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंथाङा साबसिनै मा हाबाखौ मावनानै मोजां मोनो?
औ आं साबसिनै होननानै बुङोब्ला आङो गेलेनो मोजां मोनो। गेलेनाया जाबाय आङो आ बुलुर
अ बुलुर औ औ औ अ मोजां मोजां जोबोर मोजां। अ बुलुर न' बुलुर ओमफाय ओरैनो बेनि अनगायैबो नोंथाङा मा माबाफोर ओ गेलेनो मोजां मोनबावो नामा?
औ बेनि अनगायैथ' आङो गेलेनो मोजां मोनो ओ केरामबो गेलेनो मोजां मोनो आरो जोलुरबो गेलेनो मो जां मोनो।
औ मोजां औ अ बै बुलुर ना? बुलुर गेलेयो नोङो न' बै बुलुर गेलेनायनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां एसेसो बुंनो हागोन खोब आङो गोरों नङाब्ला बो जाखिनि मोनथिगौ बेखिनि बां बुंनो हा
औ थिगानो दङ औ एसे फोरमायनानै हो
औ दा ओ जोंनियावबो सिगांनिख्रुइ बांसिन बुलुर गेलेनाय आयदायाव जौगानायखौ नुनो मोन्दों। जोंनि बर'समाजाव ओ सिगां समाव जोबोर खम सम जोबोर खम गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन औ दा नाथाय गोबां ओ जौगाबोनायखौ नुनो मोन्दों।
औ नुनो मोनदों औ नंगौ।
ओ जोंनि गामियारिनिफ्राय गो-गोबां मिरु लेभेलसिम मिरु थाखोसिम आ बुलुर गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों।
औ नांगौ नोंथां।
खौ नुनानै ओ आं बो थुलुंगानाय मोनो जेन आंबो सासे बै गोजौसिम गेलेनो हायो
औ औ नंगौ नोंथां औ औ औ। नंगौ नोंथां।
नो हासथायो फ्रोमबो ओ बर' जोंनि ओ जा गेेलगिरि बिथांमोना जेन मोजाङै मोजां गेलेनानै सासे गावखौ देरहासार खालामहैनो हायो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ। ओ मोजां खोथाखौनो बुंदों। थाङा ओ बेनिफ्राय बै बुलुर गेलेनायाव ओरैनो साबोसे? साबेसे मानसिफोरजों जों गेलेनो हायो बे
औ बुलुर गेलेनाया ओ गोबां रोखोमनि आयदा थायो बेयावहाय जोङो सा द'जोंबो गेलेनो हायो आरो सा स्निजोंबो गेलेनो हायो औ बेयाव गोबां खान्थि दं ओं।
बेनिफ्राय आरो नोंथां माबाफोर ओ सोंलु खालामनो लागा दं नामा?
अ नों नोंथांनिसिम आं बेखौनो ओ नोंथाङाबो गेलेनायफोरजों माब फोर सोमोन्दो दं नामा?
औ गेलेनायजों ओ सोमोन्द दो दङ दंनाया एसे एनै दङ।
औ औ नों नोंथाङा ओ बयनिख्रुइ बांसिन मो मोजां मोननाय मा खे मा गेलेनायखौ मोजां मोनो?
औ आङो जोलुर गेलेनो मोजां मोनो आङो जोलुर। औ जोलुर गेलेनो मोजां मोनो बिराद इन्टारेस्टिं जायो आरो जोलुरखौ लोगोफोरजों गेलेनो। औ औ ओ बै औ बे जोलुरखौ जोङो मोननै उम मा ना हानजा नांगौ जोंनो। जोलुर गेलेनो थाखाय सासे मोनसे हानजायाव जोंनो जिसेजोन जिसे जिसेजोन सोद्रोमा नांगौ आरो मोनसे हानजा जा दानो थाखाय बै हानजाजों जोङो गेलेनाय जायो आरो मोनसे हानजाया मोनसे हानजानि माने हेंथायै गेलेयो आरो
औ नंगौ।
बिदिनो गेलेनाय जायो ओमफ्राय बेवहाय जोंनो मोनसे ओ फोरोंगिरि थायो बेयाव मोनसे ओ मा होनगोन बे खौ ओ दिथा दिथा दिथा लाग्रा सासे ओ थायो बेवहाय। ओ बिनि नेमखान थि बायदियै बे जोलुरखौ ओ गेलेनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
बेखिनियानो।
औ गोजोननाय मोन्दों नोंथांनिफ्राय खोनानानै।
औ।
ओमफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिनानै आंबो गोजोन्नाय मोनदों दा बो दा बेजों लोगोसे नोंथाङा माबाफोर थुनलाइयारि ओ आयदायावहाय गोसो गुदुं नामा?
औ थुनलाइ थुनलाइयारि आयदा होनोब्लाथ' बिदिनो खन्थाइ लिरनाय रायथाइ लिरनाय बायदिसिना बेफोरबायदियाव इन्टारेस्टिं दङ आरो।
औ औ मोजां दा नोंथाङा मालाबाफोर ओ खन्थाइ बा रायथाइ बा सुंद' सल' माबाफोर लिरफेरदों ना?
औ खन्थाइ लिरफ्ले खन्थाइ लिरफेर-लिरफेरबाय। बिनिफ्राय रायथाइबो लिरनाय जा लिरबाय-लिरबाय।
औ मोजां दा औ नोंथाङा मा आयदानि सायाव बांसिन खन थाय लिरनो मोजां मोनो?
ओह हारिमुनि आयदायाव ‌। ओमफ्राय जायखि जाया ओ मानगोन जोङो ओ हारिमुनि आयदा हारिमुनि आयदा थाबाय ओमफ्राय आ बेफोरबायदिनो ओ माखासे हारिनि हारियारि खन्थाइ बेफोरबायदि ओ लिरनो मोजां मोनो आरो। औ औ आरो मोनसे मोजां-मोजां मोनलायनायनि खन्थाइ। बेफोरबायदि लिरनानै मोज जां मोनो आरो ‌।
अ नंगौ नोंथां ‌।
औ औ। बेनिफ्राय ओह नोंथाङा बेनि अनगायैबो जों सानफ्रोमबोनि जिउआव खेला गेलेनाय अनगायैबो माबाफोर नोंथाङा आखाइनि खामानिफोर रोंगौ नामा?
औ आंथ' ओ दा बे समाव ओ माखासे आखाइनि खामानि सोलोंनो सानो। आरो सोलोंनानै लानोबो लुबैयो दा आङो आखाइनि ख खामानि होननानै बुङोब्ला एसेबां रोंगौथि गैया। खोब आङो आखाइनि खामानिखौ दिनै ओ गाव हारसिङै मोजाङै सोलोंना ला लायाखैब्लाबो गुबुननिफ्राय नाजागासिनो दङ'। दा आङो आखाइनि खामानि हो नानै बुङो ब्ला आं माने गाव हार सिङै मावनो हानाय ओ। रोंगौथिसिम फै फैथ'वाखै।
औ। नंगौ ना नोंथां? बेनिफ्राय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंसोरनि ओ गामि गामिफोराव जेनेबा माबायदियै ओ। सोलियो
जोंहा आखाइनि खामानि होननानै बुङोब्ला, दिनै ओ जायनोखि ओ गोबां रो गोबां खामानि मावग्रा दङ' जों नि गामियावबो जेरैहाय दिनै। ओ जोंहा न'नि मिस्थ्रि ओ ओ दं फां मिस्ट्रि गोबां जोंनियाव दङ' औ आरो लोगोसे बेजोंनो जोंहा। आखाइनि खामानियाबो जों आबाद मावनायाबो मोनसे आखाइनि। खामानि जोंहा जोंनि। गामियावहायथ' सा जेसेबां न'खर दं साफ्रोमबो आबादजोंनो सोनारनानै थाखायो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ मोजां नोंजों। बुजायनायनानै जोबोर मोजां मोनबाय।
औ नोंथां‌। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों आंबो। आरो नोंथाङा आं जों जाखिनि सम होबाय। बेनि थाखाय गोजोन्थों नोंथांनिसिम, दा दिनैनि बे
औ औ दे बिदिब्ला नों नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां दे‌।